औ औ नोंथां म मोजाङैनो दंना नोंथाङा
औ दं नोंथां
औ दे नोंथाङा ओ जोङो एसे मागोनि बायदि मागोखौ माबायदि खालामनाय जायो माखौ मागो बुङो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ मागोआव मा मा खालामनाय जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ जों मागोआव दा जोंनिया मागो होनब्ला। जोङो फिथा सौराइ बिदि बेफोरखौनो होनो आरो ना थां औ दा जोङो मागो होनोब्ला जों मागो दमासियाव जोङो भेलागुर सावनाय जायो आरोना
औ
आरो बिदिनो मागोनि एक थारिक फोर खालि जोङो गोदोर गोलावफोरखौ खुलुमनो थाङो आरो औ
औ नों नोंथाङा मा बुंदों एस ए बुंफिनलाय आं खोनायासै
औ नोंथाङा मागोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ मागोखौथ' जोङो जोंनि बर'नि मोनसे फोरबो होननानै मिथियो ओ बे फोरबोआव जोङो ओ मागोखौ रंजा बाजायै खुंनाय जायो मागोआव जोङो बिदिनो बिदिनो जोङो बो फुग दाननि जोबथा सानाव बेलागुर सावनाय जायो बैदिनखालि जोङो ओ अमाबो बुथारनाय जायो माने जोंनिया बिदिनखालि खाना जानाय जायो आरोना गासिबो रंजा बाजा बेखौ लावखार ओंखाम बुंनाय जायो जोङो गासिबो ज'नो ओंखाम संलायनानै बा ओ बेदरफोर बुथारनानै अमाफोर बुथारनानै जालायनाय जायो बैदिनखालिनो औ बैदिनखालिनो जोङो फिथाबो देनाय जायो। फिथा देनानै औ फिथा देयो ओमफ्राय बैनि अखानायै जोङो जेब्ला ओ जोंनि न'खरनि सुबुंफोरा जेरै हौवा मानसि फोरा बेलागुर बानायनानै दोङोलै नारानिफ्राय बानायनानै बे बलारुखौ जोङो सावनाय जायो आरो फुङावनो
औ औ नंगौ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जों मा मा फि दा सावनाय
औ नंगौ ओरैनोथ' जोङो फिथाया अ जोङो फिथाखौथ' मोननै माइरंजों बानायनाय जायो। बेयो औ माइ ब्रानिबो बानायो लोगोसे माथानिबो बानायनाय जायो जोङो फिथाखौथ' माथाजों अ जों बेखौ फिथा लावदुम बुंनाय जायो। बे फिथा लावदोमखौ बानायनाय जायो लोगोसे फिथा सिथाव बानायो माइब्राजों आरो एनथाब बुङो बेखौ बानायनाय जा जायो आरो बिदिनो बायदिसिना लारुबो बानायनाय जायो। बे लारुफोरखौ नोंथां नोंथाङा मा माजों बानायनो हायो बेखौ मिथियो नामा?
औ नोंथां जों लारुखौ जोङो बिदिनो नालें खरजोंबो बानायनाय जायो। सुजिजोंबो बानायनाय जायो आरो नोंथां जों नालेंखर नालेंखरखौ सुख्रिना लानानै एवफ्राम सारायजों सारायाव बाहाय एवफ्रामना ला लानांगौ आरो बेयाव अन गुन्दैखौ बो होजायो सिनि होनानै लारु
औ औ नंगौ औ ओ मागोआ मागोआवथ' जोङो बायदिसिना फिथा लारु बानायनानै जोङो जालायनानै न'खर न'खरबो मागिनो थाङो नङा होमबा न'खरावबो औ जोङो बेफोर न'खर न'खर मागिनो थांनायफोरा आथिखालावबो नुनो मोनबोगासिनो दङ ना गैया नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आथिखालाव दा लासै सै लासै गोमा नो हमबाय दं औ गोदो गोद दाय जों नेमखान्थि बादियै जोङो बिदिनो मागो मागो दमासि फोराव आलासि उला सि फैलायनानै साह लोंनानै फिथ था जायोमोन।
औ नोंगौ
आथिखालाव बेफोरो गोमालांनो हमबाय दं।
औ औ बेफोरखौ दा औ नंगौ
औ बुंलाय
औ दा नोंथाङाबो बे बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ बेफोरखौ जोङो आथि थिखालाव नुनो मोननाय जालिया जोङो। गोदोनि समावथाय जोङो नखर नखर थांनानै फिथा बिनानै बिदिनो मागिलायोमोन जां जालाय लायोमोन। आथिखालाव बेफोरखौ जों नुनो मोनला आथिखालाव मानो होनबा गावबा गाव नखरावनो बानायनानै गावबा गावबा गाव नखरावनो जालायनाय जायो। बिदि गुबुननि नखराव थांनाय जालिया आरो आरोे
औ नंगौ नोंथाङा दा फिथाफोरनि औ फिथाफोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा
औ नंगौ फिथाफोरनि मुङा ओ थाव सिथाव। लोगोसे एन्थाब फिथा लावदुम दङ ओमफाय हासुं फिथा दङ औ नंगौ। औ बिदिनो गोबां दङ बेफोरनि नामफोरा आङो जेन बारा मिथिजोबा आरो औ नंगौ एसे ओ फिथा गुन्दैफोरखौ माबायदि देनाय जायो बा मायाव देनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ जों फिथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो दिंखि बा उलाराव देनाय जायो आरो नों
औ नंगौ औ उलारा आ आथिखालावबो दङ ना गैला नोंथां मिथिगौ ना
औ उलाराथ' दा आथिखालावबो दङ दंनाया दा नाथाय बे मेसिन मेसिन ओंखारबायना बेजों बांसिन मानसिफोरा बाहायो आरो बेखौ
औ नंगौ औ औ नंगौ उलार आरो दिंखिजों देनायाव जोंना ओ गोबां सम लायो नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय गोदान नै गोनोखोआरि आगजु ओंखारनानै जोंना गोबां सम खम समनि गेजेरावनो गोबां जों फिथा देनो हायो बेनिखायनो जोङो गोनोखोआरि आगजुखौ बाहायनाय जायो आरो मानो हो
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां
फिथाखौ बिदिनो माबोरै देनाय जायो जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायनो
औ फिथाखौ जों दा बिदिनो सोमनानै सोमनानै दोनग्रोबाय दोनग्रोनानै बेखौ सुखांनानै बाहाय गोरान जाबाथाय जों फिथाखौ देनो हायो आरो औ बेखौ देखांनानै दाला सान्द्रि लानानै सालि सालियो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा फिथा सिथावखौ माबोरै बानायनाय जायो
फिथा सिथावखौ जोङो थावनि फिथाखौ ना बेखौ दै होना फिसा फिसा नानानै जोङो थावाव होयो आरो सारायाव
औ नोंगौ औ
नोंथाङा एन्थाब फिथाखौ माबायदि बानायो बुंनो हागोन ना
एन्थाब फिथाखौ जोङो गिबियावनो माइब्रा माइरंखौ गुन्दैखौ अन खालामनानै लाबाय अन खालामनानै लानानै जोङो बेखौ जोङो टावा होननाय दं बे टावायाव बानायनाय जायो। गिबियावनो जोङो बे अन गुन्दैखौ होनानै लायो समानै खालामनानै लासि बेदि खालामनानै जोङो सिबिं बा सिबिंनि मिथाइ गुरु बा मिथाइ गुरुनि जायखि जाया नोङो ओ नाले खरबा बेफोरखौ होयो आरो होनानै बानायनाय जायो बिदिनो जोङो थनख'नाय जायो बेखौ औ नोंथां औ औ नोंथां ओ फिथा लावदुमखौ बोरै बानायो एसे फोरमायलाय नोंथाङा
औ जों फिथा लावदुमखौ बि बिदिनो फिथा ओ थिंख्लि गाबा जों बेफोराव दै जुदुनि दै गुदुङाव बानायनाय जायो आरो हमनानै औ नंगौ औ
बिदिनो जों फिथाफोरखौ मा माजों जेनेबा मा मा होनानै बानायनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायलाय
औ जों फिथाफोर खौ बिदिनो सिबिं मिथाइ गुरु बा सिनि सं बोर्दि होनानैनो बानायनाय जायो आरो औ
मागोआव आरो मा मा खालामनाय जायो बा माबाफोर नेमखान्थि दङ नामा एसे फोरमायलाय नोंथाङा
अ नेमखान्थि बुंनो थाङोबा जोङो मा गो दमासि बा से खालार फोरावजों फु ङावनो दुगैयै लोबै गोदोर गोलावखौ मान होयो खुलुमो बोर लाहोयो आरो
औ नंगौ नोंथां औ जोङो बिदिनो बाय बाहागिफोरनियावबो आलासि जानो थाङो बिदिनो बाय बाहागिफोरखौ मान सनमान होयो आरो ओ मागोआवथ' जोंना बर'नि मोनसे गिदिर ओ फुजा दङ बे फुजाया मा मिथिगौ नामा नोंथाङा
औ आं बेफोरखौथ' ओरै बारा मिथिस्लाबा नोंथां नोंथाङा एसे बुंनो
औ बे फुजाया बे फुजाया अ बाथौ फुजा बुङो जोंनि बर'नि बे बाथौ फुजानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ बाथौ फुजाखौ जोङो
औ
नोंथाङा बुंनायसै औ
औ नंगौ बाथौ फुजायाथ' जोंनि बर'नि मोनसे गिदिर फुजा बियो बेखौ जोङो अ बोराइ बा बाथौखौ फुजिनाय जायो जेराव जोङो औ नों दा जोंनि सिजौ बिफांखौ ओ फुजिनाय जायो बेवहाय जोङो बर'नि बायदिसिना नेमखान्थि ओ बाहायनानै फुजाखौ होनाय जायो मागोनि नैथि मंगलबार सानाव बे फुजाखौ होनाय जायो आरो औ नोंथां